औ नोंथां। ओ दङ ओ नोंथां फ्रियैनो दं।
अ आं माने नोंथांजों मोनसे खोथासो सावरायनो हरदोंमोन।
औ नोंथां सावरायनो हागोन औ नोंथां औ।
औ माने जोंनि गोदोनि बर'फोरा माबोरै सङै खावै जायोमोन आरो मा मा संनानै जायोमोन बेफोरखौसो रायज्लायनो सानदोंमोन आरो ना। ओ माने जोंनि गोदोनि बर'फ्राथ' संनाय खावनाय होनोब्ला थाव बाहायनाय जायामोन मस्ला मस्लि बाहायनाय जायामोन।
औ नोंथां औ
हाग्रा बंग्रानिफ्रायनो बिसोरो माने बिदिनो संख्रि बा थावफोरखौ माने बहनो मोन जाहैबाय। ओमफ्राय माथ्र संख्रिखौल' बायना जायोमोन जाहैदों ओमफ्राय बर' फ्रा गोदो माबोरै माबोरै संनानै जायोमोन नोंथाङा एसे फोरमायना हागोन नामा?
औ आंथ' गोदोनिखौ आं मिथिया आं दानिखौनो नोंथांनो एसे फोरमायना होनो हागोन आरो औ औ औ नोंथां दानियाथ' ओ दानियाथ' ओ मा होनो दानियाथ' थाव, संख्रि, मस्ला थाजोबो नङा ओमबा नोंथां? औ जोंहाथ' बर'नि ओंख्रि होनबाथ' जोंहा अनलाजों अनलाजों दाउ, सबायजों साम', नारजिजों अमा बेफोरबायदियानो जोंनि बर'नि साबसिन ओंख्रि आरो नोंथां।
औ औ
औ बिदिनो ओ जोंहा जेरै नारजि ओंख्रि संनोबा नारजि ओंख्रिखौ दै जोङो बिदिनो एक घन्टासो सो मग्रोनांगौ आरो नोंथां।
औ
औ एक घन्टासो सोमग्रोनानै जोङो जेब्ला बियो नारजिया रुयगोन जेब्ला जोङो एसे ओ माबागोन आरो मा होनो बिदि बे सिफ्लेगोन सिफ्लेखांनायनि उनाव जोङो बेदरखौ बेदरखौ एवफ्रामना लानानै जोङो नारजिखौ होसनबाय आरो
उम उम
औ औ बिदिनो सबायखौबो जोङो सबायखौ जोङो खननानै खननानै जोङो ओ खनखांनानै जोङो सायबाय सायखांनायनि उनाव ओ दानबाय दानखांनायनि उनाव जोङो सुबाय सुनायावथ' ओरैनो जोंहा खोरदै नङाबा नारें होआ होनबा नोंथां?
औ औ।
औ बेफोर बेफोरबायदि गोखै बुस्थुखौ होबासो साम'आ गुफुर जोंखोल जायोना नोंथां।
औ औ
जोंहाथ' साम'खौ नोङो सुवालासिनो जाबाथ' जोंहा बेमार आजार जायानो जायो नङा होमबा? नोंथां।
औ औ।
औ जेन'बा ओ नोंथाङा साम' ओंख्रिखौ दा जाफेराखै नामा?
जायो जायो नोंथां।
औ नोंथाङा साम'नि बागै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा मा मा साम' साम'आ मा मा रोखोम नि दङ।
अ साम'आथ' आंनि नुनायाव गोबां रोखोमनि दं बिदि।
औ नोंथां औ।
साम' गोलावबो दङ।
औ नोंथां औ।
साम' लादाय दङ। ओमफ्राय साम' लादाय बायदिनो मोनसे फिसा फिसा दंना? बेजों एखि साम' लादाय' जों एखेयानो औ ओमफ्राय माखासेखौथ' आङो बुंजोबलायला ओमफ्राय जोंहा साम' साम' गोलावखौ सबायजों जायो बिदिनो गोबां ओंख्रिफोरजों जायो आरो। ओमफ्राय माबोरै सङो होनोबा जोंहा साम'खौ जेनेबा दैनिफ्राय खननानै लाबोनानै बेखौ साननैबा सानथाम खिगार होनाय जायो आरो ओमफ्राय खिगार होखां खिगार होनायनि जाहोना बेनो माने जेबो बेमार आजार जाया जाहाथे देहायाव आरो साम'आ जेनेबा बिदिनो हा माबा माबि बायदिसिना जायोना। गाज्रि गाज्रि बेसादफोर जानो नागिरो माने बेखौ खिगार होनाय जायो आरो। ओमफ्राय बेयो खिगारखांबाथाय बेखौ दानस'नानै जोंहा माने फुनाय जायो। बिदिनो नोंथां होननाय बायदिनो खादायाव नारेंबा माबा मोनसे मामोनलाय?
खोरदै।
खोरदै औव नारें नङाबा खोरदैजों माने खादायाव नङाबा मनायाव सोनानै फुनाय जायो आरो। ओमफ्राय बिदिनो बेखौ सबाइफोरजों संना जानाय जायो। ओमफ्राय साम' लादायखौबो बिदिनो दाखोनखौ गारनानै माने बेखौ बिखौ सङा आरो एरख' नानै माने बे जेखौ मैथा बांगालफोरजों जानाय जायो।
औ नोंथां।
औ ओमफ्राय बे साम' फिसा फिसाखौबो बिदिनो एरख'नाय जायो।
औ औ। आं-आं-आं आङोथ' गोबाङानो नुदों साम'खौ जोंओ खोरदैजोंबो जायो मैथाजोंबो जायो आरो जारि फोरजोंबो जानाय नुयो ओ नोंथां बेफोरबायदिनो सामखौ। जों एरख'नानै गोबां मैगं थाइगंजों जानाय जायो आरो।
औ।
औ। जेनेबा ओ साम' दाहोनानियाबो बिदिनो एरख'नानै जोङो मैथाफोरजों खोरदैफोरजों जानाय जायो आरो।
आरो जोंनि बे ओ जोंनि ओनसोलाव गैयि साम'खौबो जों जाफेरा नालाय जों मिथिया नालाय जों बिनि बागै एसे सावरायनो हानाय नंला आरो नोंथां।
औ औ औ।
ओ जेनेबा नोंथाङा ओ मा मा मैगं थाइगंखौ जाफेरखो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आंथ' बिदिनो जानाया ओ माबा जाबाय खेरा दाफिनि जाबाय। ओमफ्राय सबाय साम' अनला बारसिखि अनला दाउ, अनला मेवा ओमफ्राय बिदिनो सबायजों ना गोरान सबायजों दाउ ओमफ्राय ओरैनो सबाय गैजाबो जायो।
औ नोंथांङा ओ अ-अनलाजों मेवाइ जाफेराखै नामा?
अनला जों मेवाइ जाबाय नोंथां
औ नोंथांङा मेवाइखौ माबोरै ओ संनानै जायो नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ बेखौथ' आं मोजांङै क्लियार फोरमायना होननाय नोंङा थेवावबो आं बुंनोसै एसे माने जोंनो अनला संनो थाखाय माइरंनि गोनांथि जायो नालाय ओमफ्राय बे माइरंखौ खौ जोंङो माने सोबना लाग्रोबाय सोमना लाखांनानै उवाल नोंङाबा थपसिफ्राव देनाय जायो आरो
औ नोंथां औ
ओमफ्राय बेनि उनावहाय मेवाइखौबो दाना लाबोखाबाय हानानै दोनबाय मेवाइखौ ओमफ्रायहाय दै गुदुं एसे होदो होनानै माने दै गुदुं एसे फुदुंनानै अनखौ बेयाव माने सिफ्ले सिफ्ले हरनाय जायो आरो दै गुदुंङाव ओमफ्राय बेनि ओमफ्राय एसे जबहोबाय थाव संख्रि बानलु उम होनानै एसे मोनहां जाबा थाय मेवाइखौ हरनाय मेवाइखौ हरनाय जायो आरो
औ औ
ओमफ्राय नोंथांङा एसे फोरमायना हागोन नामा माबोरै संङो अनला मेवाखौ
औ हागोन नोंथांङा हागोन ओ जोंहाथ' फार्स्टआवनो ओ नों होननाय बायदियानो जाखाबाय आं मेवाइनि सोमोन्दोल' एसे फोरमायना होनोसै आरो औ मेवाइखौ जोंङो ओ जोंङो औवा गुबै औवाथाय औवा गिदिरखौ आंबो औवा थयना मा होनो नोंथां
औवा बुरखा
औ औवा बुरखा औवा बुरखानि जोंङो मेवाइ गोरलैखौ जोंङो दाननानै दैयाव सोमफैनानै जोंङो बिनि बिगुरखौ जिरनाय जायो आरो
औ
बिगुरखौ जिरनायनि बै ओ बिगुर जिरखानाय जोंङो एसे मेवाया गोरै ओ गुरै जाबाथाय जों बेखौनो ओंख्रि जायो आरो दाननानै औ बेबायदिनो जोंङो अनलाजों मेवाइ होननानै जोंङो बेखौनो संनानै जायो आरो
औ
ओरैबायदि गोथाव मोनो अनला मेवाइ होनबाथाय जोंनि ओ बर'फ्रा जोबोद गोथाव साननानै लायो आरो मेवाइजों अनला होनबाथाय जोंङो बोरैबा मोनलायो आरो गोसोखौ
औ
औ जोंहा अनलाखौ खौथ' एम्फौ लाथाजोंबो जायो नोंथांङाबोथ' बेखौ मिथिखायो नोंङा होमबा नों औ औ जोंहा एम्फौ लाथाखौ जोंहाबो ओ बिदिनो फिनाया फार्स्ट थाव ओ सिखिरि जाबाय नोंङा होमबा नोंथां औ सिखिरि जाखांनायनायनि उनाव बिसोरो खिरिया बिदै दैबाय बिदै दैखांनानै फिसा ओ फिसा उदाय होबाय फिसा जाबाय जेब्ला फिसा जाखांनायनि उनाव एसे एसे गिदिर जाबाय इन्दि बिलाइखौ जोंङो नोंथांङाथ' इन्दि बिलाइखौ सिनायखाया होमबा नोंथां
औ सिनायो नोंथां सिनायो
इन्दि बिलाइखौ जोंङो बे एम्फौनो ओ खानानै होबाय थासिगोन आरो एम्फौ गोरलै गोरलैनो ओमफ्राय जेब्ला एम्फौआ देरहांबाय जोंङो इदिनो खारं बायदिसिनाखौबो होसिग गोन बिदिनो गाम्बारिफोरखौबो होसिगोन जेब्ला एम्फौआ देरखानानै फियो जेब्ला एम्फौआ देरखांनायनि उनाव जोङो फिथोब फिथोब जाहोनो थाखाय मोखोना लाबोयो आरोना नोंथां
औ औ
औ बे मोखोनाखौ जोङो फिथोब जाहोनो थाखाय जों फिथोब जाहोखांनायनि उनाव जोङो जिरनानै जोङो बे ए जाब्ला लाथा जायो एम्फौ लाथा होनोना नोंथां
औ औ
औ बे जाखानाय उनाव जोङो बिदिनो एम्फौ लाथा बाथाय जोङो फानबाय फाननानै जोङो अनलाजों मेवा जानोसैलै होननानै जोङो एम्फौखौ लाबोनाय जायो अनलाजों जानो औ औ नोंथाङा ओ ओ देलाय सोंलाय नोंथां
औ माने गोदोथ' गोदो जो माबानाय बर'फ्रा थाव बाहायामोन ओ ओमफाय बे थावखौ बर'फ्रा मानिफ्राय मोन नोंथाङा मिथिगौ नामा?
ओ आंथ' बिदिखौ बारा मिथिला नोंथां
अ माने आंनि एसे मिथिनायाव माने गोजो बर'फ्रा गोदो थाव बाहायामोन जाहैदों माने बिदिनो खारदैजोंनो सरनानै जायोमोन जाहैदों
औ गोदोनियाथ' बांसिनानो खा ओ ओ बांसिनाथ' खारदै रुनानैसो जायो होननाय खोनानो मोनदों आंबोथ' गोदोनि दिनखौ औ नोंथां
माने रुनानै जायोबा रुनानै जायोबा माने बेमार आजारा बारा जान जाया जाहैदों
औ औ नोंथां औ दानियाथ' जोंनिया ओ थावजोंनो जोबोद खहा जायो नङा होमबा नों थां जोंनि देहाफ्रा औ बिनि थाखायनो गोदोनि बायदिबा गोदोनियानो साबसिनमोन होनजायो खोमा ओ नोंथां औ गोदोनियाथ' जोबोद बिदिनो मैद्रु मैलाफोरखौथ' फुदुनाफोरखौथ' थाव होआलासिनो बिदिनो ओरैनो दै गुदुंजों एसे सामब्राम होनानै जोङो फुदुंनाय जायोमोन आरो रुनानै स्टाइल जानाय जायो आरो
औ
औ बेलेग बेलेग जायगाथिं दाबो बिदि सोलियो खारदैजों जानाय नाथाय जोंनि बे ओ जोंनि ओनसोलसिम बिदिया सोलिला आरो नोंथां
औ औ औ माने बे सानजा साइदखै बांसिन सोलियो। ओरै सानजानि सानजारि फैगोजाय
औ औ
ओं
औ नोंथाङा ओरैनो मा ओंख्रि जाखो दा
आङो दा अमा बेदरजों आलुमोन
अ नोंथांमोना ओंख्रि गोथावनो दे ओ बेदरनि ओ बेदरनि सार्टखौ नोंथाङा आंनो खोन्थानो हागोन नामा ससेनो
बेदरनि सादआथ' बिदिनोसै माने नोंनि देहानि थाखाय बांद्राय जाबाबो मोजां नङा ओमफाय बांद्राय जाद्रायाबो मोजां नङा।
औ खोनानो मोनदों ओ खोनानो खोनानो मोनदों अमा बेदर जाबा बां सिनानो गोलोमनाय मोनो देहाखौ बोरैबा दुरबल मोनो होननाय खोनानो मोनदों।
औ औ औ नोंथां माने बेखौ एसेल' एसेल' जानांगौ आरो नांनाय खिनिसिमल' नांनि माने अफार जाबाथाय गाज्रि
औ नोंथां होमबा नोंथां ओ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बे जोंनिं संनाय खावनाय ओंख्रिनि माबा रायलायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नों
औ दे नोंथां दे औ
औ